औ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना।
खोनादों नोंथां।
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दंना।
औ आं फ्रियैनो दङ।
अ' आङो नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो ना हमनाय गोदो गोदायफ्राय जोंनि बर' सुबुंफ्रा ना नाफोरखौहाय माबोरै हमनानै बे बायदि जिउ खांबोदों बा ना गुरनाया बिसोरनि थाखाय मा बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां सानैजों।
औ सावरायजायो नोंथां बियो गोबां मोजांनि बाथ्रा।
औ थारैनो नोंथां। ओ होमब्ला आङो एसे फोरमायनानै होग्रोसै नोंथांनो।
औ फोरमायजागोन।
ना हमनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बेखौबो मोनसे दोरोङारि जोंनि हाबा फारि होननानै बुंजायो। मानो होनोब्ला गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि बा आसार खान्थि महरै जोङो बेखौबो मोनथियो आरोना नोंथां। जेरै दोरोङारि ओंख्रिफोरबो दङ। बेफोरबायदिनो जोंनि दोरोङारि खामानिफोरबो दङ। दोरोङारि फोरबोफोरबो दङ। बेफोरबादिनो ना गुरनायाबो मोनसे जोंनि दोरोङारि हाबाफारि होनना बुंजा जायो आरोना नोंथां। बे ना गुरनायाव जोङो मा मा आइजें लानानै गुरो बा मानिफ्राय बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ औवा, बे औवाजोंनो जोङो जेखाइ, खबाय जेंगाय, सानदेंगा बेफोरबायदिनो गोब्बां मुवा बेसाद जोंथ' औवानिफ्राय गोबां मुवा बेसाद बानायनो हाखायो नालाय। ओ बेफोर ना हमनायाव बाहायनायफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनो हायो आरो जेरै फल' बेफोरखौबो आरोना नों थां फल' खखा सेन
औ
बेफोरबायदिनो गोबां मुवा बेसादफोरखौ जोङो औवानिफ्रायनो बानायनो हायो। ओ जोङो ओ नाखौ माबोरै गुरो होननानै बुङोब्ला जोङो जेखाइजोंबो गुरजायो, ओ जेखाइजों जुग्रुबनानै बा जोङो बोना जेखाइयाव दि मोनसे दिरुं खानानै बेजों हनानै बो जोङो नाखौ मोननो हायो आरोना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो मा मा आदबै ना हमो होननानै बुङोब्ला गिबियाव ओ जोंनियाव दैज्लां बोथोराव जेब्ला माइ गायनो सम जाहां जायो अब्ला जेब्ला अखा हायो अब्ला दैबाना जानानै दै जायो। बेयावहाय ना ओ फिसा फिसा फिसा ना सोमजिग्रोयो। बेनि उनावसो जोङो जेब्ला बे नाया देरो अब्ला जोङो गुरनानै बेखौनो जाफैयो आरोना नोंथां।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो ओ दै गोदान जाजेनोब्ला जोङो जेखाइजों गुरो। बेनि उनावहाय जेब्ला जाबोरफोर फैनानै ओ बुरजा बेफोरबायदिनो दामोल जानानै थायो अब्ला जोङो जेंगायजों नाखौ गुरो आरो जे नाफोरा जाबोराव एरसोनानै थायोब्ला जों बेखौ गुरनानै न'आव लाबनानै जाफैयो बा गोबां बिदिनो जोंनि आइजोफोर बर' आइजोफोर दङ जेरै जोङो ना ना गुरना नैनो गावसोरनि जिउखौ गोदो गोदायनिफ्राय बो माबोरै खुंबोदों बा न'खर संसारखौ माबोरै सिबोदों बेफोरबायदि गोबां आइजोफोर दङ जे
औ।
सोरबा ओ फिसाय थैजानाय बिदुबा, बेफोरबायदिनो सोरबा ओरैनो बुरैनानै थानाय बेफोरबायदि आइजोफोरा जोंनिया ओ खामानि मावनो थाखायथ' ओ बारा बोलो गैया जाहोयो नङा होमबा नोंथां? ओ थानायफोरा बेफोरबायदि सुबुंफोरा जोंहा ना गुरनानै जे फुङाव ना गुरनानै बेलासे बेखौनो फाननाय-फानहैनानै बेफोरबायदिनो न'खर संसारखौ जानानै दङ बेफोरबायदि गोबाङैनो नुनो मोनबोदों आङो बेनि थाखायनो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों। जे जोङो ओ नाफोरखौ गुरनानै बेखौनो फानहैनानै ओ बिसोरो नांगौ जानाय थाव संख्रि बा मैगं थाइगं बा माइरं बेफोरखौ एदसे एनै गाव जानो थाखाय एदसे एनै बेफोरबायदिनो गुरनानै खस्थ'यैब्लाबो जिउ खांबोनायखौ आं नुनो मोनदों ओ बेनि अनगायैबो जोङो दा गोदोर गोदोर ओ फुख्रि जावनानै बेवहाय गोदोर गोदोर ना फिसिनानै बेखौ फालांगिरिफोरनो फानहरनानै गोबाङैनो बिदिनो रांखावरियाव मुलाम्फा जानो हानायखौ जोङो नुबोदों। ओ गोदोर गोदोर फुख्रियाव गोदोर गोेदोर ना जायोब्ला जोङो गोबां रांफोरबो मोननो हागौ मोननो हायो। जे नोङो नाफोरखौ फुख्रियाव हेगारनानै बिसोरनो मोजाङै आदार होबाय थायोब्ला बै नाया साननैसोनि गेजेरजोंनो देरनानै बेखौ नोङो फालांगिरिफोरनो फानहरोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो आरो न'आव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जोङो जानो हायो।
औ
बेफोरबायदिनो जोङो गोबां बेफोरबायदि ना हमनाय बा ना फिसिनानै फाननाय बेनि गेजेरजोंबो जोङो न'खर संसारखौ जालांनो हायो जे जोङो जा दा जोंनि ओनसोलथिंजायथ' बिदि गोबां फुख्रिफोर बेफोरबायदि गोदोर गोदोर ना फिसिनाय जोङो बारा नुनो मोनो मानो होनबा जोंखि अरायमाहा जोंनियाव दैखौ मोनबाय थाया नङा होमब्ला नोंथां बेनि थाखायनो जोङो नो जा बे बोसोराव दै जानानै जेब्लासिम राहैगोन अब्लानि गेजेरावनो जोङो नाया बेसिबां बेखौ जोङो बेनि समावनो जों फिसिनानै ओ नाखौ नाफोरखौ फानहरनांगौ जायो आरो ना नोंथां आरो बेनि अनगायैबो फु फुख्रिफोर गैयाब्लाबो दायो ओ ओरैनो थानाय आइजोफोराबो जोंनिया दैफोराव ना गुरनानै आ मुस्रिफोरजों ज'मा जमा आइजोफोरा लोगो नांनानै गुरनानै बेफोरबायदिनो नाफोरखौ फानहैयो बाजारफोरावहाय जे जेरै सुबुंफोरा गोबां गोबां गावनि गुबुन गुबुन खामानि थायो बे बेफोरबायदिनो ना गुरना फानग्राफोराबो बेफोरबायदिनो बेलेग फालांगि आरोना नोंथां।
औ
दानि जुगावथ' गोदोनि बायसा गोबां नाफोरखौनो मोननो थांला मानो होननानै बुङोब्ला जे दानि जुगावथ' ओ इलेक्ट्रिक बाहायनानै जोङो नाफोरखौ सद होनानै गासैबो गोरलै गोलाम नाखौनो फोथैजोबनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो गोदो गोदाय जा बेंसि ना फिथिख्रि बेफोरबायदि गोबां नाफोर दङमोन। बेफोर नाफोरखौ जोङो दासिम नुनो मोनला मानो होननानै बुङोब्ला जे सद होयै होयै बुथारनानै बेफोरबायदिनो बेफोरनि नानि जोलैफोरखौ फोथैजोबनाय जाबाय बेनिखायनो जोङो साम' खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि फोरबाबो जोंनियाव गोबाङै नुनो मोनला। मानो होनना बुङोब्ला दानि सुबुंफोरा कारेन्ट सट होयै होयै बेफोरबायदिनो खनसेयावनो मोनखाजोबगोन होननाय बायसाहाय बुथारजोबो बेफोरबायदि खौ‌ आङो जोबोद गाज्रि मोनो आरो ना नोंथां मानो होनबा जोङो दसे गुरब्रबनानै जानाया बेलेग आलादा खोथा जायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो खनसे सट होनाय माने बेफोरबायदि गोबां नानि अनगायैबोथ' गोबां जिबि जिब जिबिफोर फिसा फिनल' थायो बेफोरबो थै फाजोबनानै बेफोरनिबो जिउ खहा जायो बेफोरबायदिनो दैयाबो बेफोर सेवनानै थायोब्ला बेफोरो गेब्रेंलांजोबो नङा होनब्ला नोंथां?
औ
बेफोरबायदिनो जोङो जेखाइजों बा जगायजों गुरनानै जाबाय थायोब्ला जों बेफोरबायदि नाखौ जों मोनोनि नाफोरा जों गुरनायाव जा मोनो बेखिनिखौल'सो जोङो लानानै फैनाय जागोन नालाय बेफोरबायदि दै गुब्रुंनाया जाया होननानै आं सानो आरो ना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो जे दैमाया दैमायाव जेखाइ जेंगायजोंल' गुर-गुरनानै जेब्ला दैमाया रानो जिरि जिरि एसे एसे स्रि स्रि बोहैलाङो अब्ला जोङो बेयाव खखा सेन सानानैबो जोङो नाखौ जानो हायो। जे दैमाया रान्थे रान्थे जोबोबोबोला बेयावहाय ओ आलि खोनानै बा जोङो गामलाफोरजों बाल्थिंफोरजों सारनानै बेफोरबायदिबो गुरनानै जोङो दै जोबजासिम बेफोरबायदिनो ना जायो आरो ना नोंथां। दा आं ना हमनायनि बागैथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनानै होदो आंनो फंनैसो।
औ नोंथां नोंथांनि बुंनाय बाथ्रा गासैबो सैथो बियो नोंगौ। आं नोंथांनि बेखिनि बाथ्राखौनो फोरमायनो सानो जे ना गुरनाय होनबाथ' बयबो बुजियो। ना हमनाय जेरै गोदोनि समाव जोंनि लाइमोनफोरा बिदि गोबां लाइमोनफोरानो बिदि ज' ज'है बिदि नाफोरखौ गुरनो थाखाय थाङोमोन जेराव बिसोरो गावजों लोगोसे बिदि जेखाइ बिदि खबाइफोरखौ लानानै थाङोमोन। जेखायखौ गाल फारसेजों लानानै खबाइखो जानजिआव खाना लायोमोन आरो बिथांमोना खर'आव सिफोर खानानै बिदि दख'ना बिदनफोर गाननानै बिदि आन्थुनि गोजौआव दख'ना गाननानै बिसोरो बिदि गोबां बिदि दैमाफोराव एबा फुख्रि जिफोराव बिदिनो दैमा बोहैनाय फोराव बिसोरो दंग'फोराव बिदि नाफोरखौ गुरहैयोमोन। आरो बिसोरो बे ना गुरनानै गोबां बिदि रंजायोमोन। जेराव बिसोरो जि नाफोरखौ मोनो बेफोरफोरखौ मोननानै बिसोरो खायफाखौ न'आव दोनोमोन आरो हरनि जानो थाखाय। थाखाय एबा न'आव जानो थाखाय आरो गोबां बिदि नाफोर मोनोब्ला बिसोरो बिदि हाथाय बाजारफोरावबो जि फानहैयोमोन। आरो ना गुरनाय होननानै होनोब्ला बियो मोनसे बर'नि बिदि कालसारफोरावबो गोलैयो। ओ मानो होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो जोंनि लाइमोन बर' हारिनि लाइमोनफोरा बिदि ना गुरनायफोरखौ गोबाङानो बिदि खालामोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदिखौ मोननो नुनो मोनलिया मानोना दायो एसे सोलायबाय दायो एसे मदार्न मुगायाव हाबनाय बायदि जाबाय जोंनि गोबां बिदिनो लाइमोनफोरानो बिदि ना गुरनायफोरखौ जेखायफोरजों ना गुरनाय बिदि ज' ज'है बिदि दैसाफोराव एबा दंग' जिंफोराव बिदि ना हमनायफोरखौ जोङो नुनो मोनलिया मानोना दायो एसे मुगाया सोलायबाय मदार्न मुगाफोरबायदि जाबाय नाथाय जोङो बेफोरखौ बेफोरबायदियै जों दाबो जुदि नाफोर नाखौ बिदि जेखाइफोरदों बिदि गुरनो थाङोब्ला खबायफोर लानानै बिदि गुरनो थाङोब्ला ओ एसे मोजांसिन एबा समायसिनगोन मानो होनोब्ला बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय मोनसे बर' हारिनि कालसारफोर बादि ओ जोङो नाफोरखो बिदि दैसाफोरावबो जोङो मोननाय जायो आरो बिदि दंग'फोरावबो जोङो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो दैयाव थाग्राफोर खो जोङो नायोब्ला आरोबाव जोङो नाफोरजोंनो लोगोसे बिदि खांख्राइ बिदि आरो खांख्राइ सामु बेफोरखौ जोङो मोनबावनो हायो बिदि दैसाफोरावनो। बैदि जोंनि लाइमोनफोरा बिदि ना जेब्ला गुरनो थाङोमोन अब्ला बेफोर जि मोननाय नाथुरफोर बिदि सामु फोरखौबो लानानै फैफायोमोन। आरो जों नाफोरखौ अबाव अबाव मोननो थाङो होनना जों नायबावोब्ला। जों माइ गायनो बिदि दुब्लिफोराव हालेवनाय बेफोरावबो जोङो मोननो हायो। जेराव जोङो ना मावा ना बोरथिया बिदि नास्रायफोरखौबो जोङो दुब्लिफोराव मोननो हायो। ओ जेब्ला माइ गायखांनानै जेब्ला माइआ सोमो अब्ला खरद' खरद' जानानै थायो दैया जमा जानानै था हायो बेयावबो जोङो जेखायफोरदोंबो जोङो गुरनो हायो। आरो दैसा सारग्रा बिदि थोरसिफोरजोंबो जोङो सारनानै जोङो बिदि नास्रायफोरखो जोङो मोननो हायो जेराव जोङो खो मोनो होननानै नायोब्ला जोङो ओ ना नास्राय बर' बिदिनो ना बोथिया बेफोरखौबो जोङो बिदि माइ सोमनाय बिदि खर' जानायाव जोङो मोनो।
औ।
जोङो गोबां रोखोमनि नाफोरखौ जोङो बिदि दुब्लि बिदि हालेवनायफोरावबो जोङो मोनो आरो जों दैसा आवबो गोबां बिदि जाद नाफोरखौ जोङो मोनो। जेरै ना फिथिख्रिफोर ना खावैफोर बेफोरखौबो जोङो दैमाया दैमा एबा दैसाफोरावबो जोङो मोननो हायो। ओ ना बामिफोरखौबो जोङो दैसाफोराव मोननो हायो आरो जोङो फिनाय ना फोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जेरै ओ कमल काट नाफोरखौबो जोङो फुख्रिफोरावबो फियो आरो ना खावैफोरखौबो जोङो बिदि फुख्रिफोरावनो फिनाय जायो आरो गोबां नाखोनो जोङो बिदि सालानफोरनिफ्रायबो मोनो। बिदिनो जोङो